हेल' नोंथां।
हेल' नोंथां औ।
औ खोनादों ना
औ खोनादों।
नोंथाङा दा फ्रि नामा नों
औ नोंथां फ्रि दङ।
होनबा नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सोमोन्दै ओम सा सावरायनो आखायाव लादों दा नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
होमबा जों दिनै सावरायनि नोंथांजों जे गोदोनि जे सुबुंनि जिउ खुंनाया माबायदि आरो दानि सुबुंनि जिउ खुंनायनि बेलायाव माबायदि एसे फारागफोर नुयो। नोंथाङा बिनि बेलायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ हागोन नोंथां।
औ
औ गोदोनि ओ जिउ गोदोनि सुबुं आरो दानि सुबुं ओ जिउ खुंनाय होनोब्ला जोङो गोबां ओ फारागथि नुनो मोनो ओ जायनि जाहोनाव ओ गोदोनि सुबुंनिफोरनि जिउ खुंनाय राहायावहाय जेरैबायदि गोजोन गोजोन खुसि दा समायना-रमायना बिफां-लाइफां हाजो-हाला बायदिफोरजों आ जोबोद समायनामोन गोदोनि ओ संसार जानायफोरा जायनि जाहोनाव आ गोबां बायदि बायदि रोखोमनि ओ ओ साइकेल बाइक गारि बायदि बायदि गैयामोन गोदोनि दिनावहाय आरो बेफोरखौ ओ जोङो दानि दिनावहाय गोबां नुनो मोनबाय आरो ओ गोदोनि समफोरावहाय ओ जेरैबायदि ओ दानि मुगानि बायदि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बायदिफोरनि गोसा बेसेन बेफोरबायदि गैयामोन गोदोनि समावहाय ओ जोङो ओ गाव गावनो मैगं-थाइगं माइ आबाद बायदि बायदिफोरखौ मावनानै जोङो गाव गावनो गावनि जानाय आदार बायदिफोरखौ न'खर न'खर बा आ दिहुननानै आबाद मावनानै जोङो गावनो जानो हायोमोन। ओ गोदोनि मुवा बेसाद मैगं थाइगं बायदि बायदिफ्रा जाय गोथार हासार ओ रासायनारि हासार गैयिजों बानायजानाय बायदि गोबोरखि हासारजों ओ बानाय जानाय मैगं-थाइगं बायदिफोरा आ जोबोद मोजांमोन आरो ओ गोदोनि समफ्रावहाय ओ जोङो गोबां खस्थ'बो ओ जानो गोनां जायोमोन जायनि जाहोनाव ओ बेमार आज जारफोर जायोब्ला जोङो खाथि खालाफ्रावहाय ओ डक्टर हस्पिटाल मेडिकेल बायदिफोरखौ मोननो गोब्राबमोन आरो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों जोङो ओ बेमार आजारफोर जायोब्ला गोजान गोजान डक्टर बायदि बायदि मेडिकेल फोरावहाय लांनो थाखाय जोङो गोबां ओ जेंनानि गेजेरजों ओ सौसिलांनांगौ जायोमोन बेफोरो जाहैबाय ओ गोदो गोदायनिफ्राय सोलिनाय ओ खस्थ' आरो ओ दानिफोरा जादों ओ दानि मुगायाव ओ जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों। ओ जायनि जाहोनाव आ थाइसे थाइनै ओ जि नैजि रांफ्रा बा ओरैनो बेस सेन गैयै बायदि ओ जालांनो हमबाय जायनि जाहोनाव जोङो ओ थाइसे थाइनै ओ जि नैजि रांफोरजों जेबो ओ बुस्थुखौनो मोनला बाय दि जोङो बा नुबोगासिनो दङ अ जायनि जाहोनाव गाननाय जोमनाय बायदि बायदि। दा गारि मथर बायदि बायदिफ्राबो गोबां ओ सोलायनाय लाबोदों बेफोरो ओ सुबुंफोरनि ओ जिउ खांनोजानाय गोबां सोलायनाय लाबोदों आरो सुबुंफोरखौ गोबां खस्थ'बो ओ भुगिनो गोनां जादों जायनि जाहोनाव ओ मैगं थाइगं ओ थाव संख्रि बानलु बायदिनि बेसेनफ्रा गोबां बांनायनि गेजेरजों ओ सुबुंफ्रा ओ सुबुंफोराबो ओ जो गोबां खस्थ' जायनि जाहोनाव ओ रांखावरि मोननो थाखाय खस्थ' मावनाय दांनाय मावनाय दांनाय ओ खस्थ' गोबां बांसिन जादों होननानै जोङो ओ रोखा रोखायै मिनथिनो मोनो ओ जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि ओ सोलायनायखौ जोङो रोखा नुनो मोनदों आरो बेफोर इयुनावबो ओ जाबाय थागोन आरो सोलिबाय थागोन गोदोनि ओ दिनफ्राव जाय ओ जोङो दाउ अमा फिसिनानै गावनि ओ जिउ जिउ खुंनाय राहाफोरखौ ओ सोलिनो हायोमोन ओ नाथाय दायो बेफोरबायदि दाउ अमा फिसिनाय जोङो दानि मुगायाव ओ बेफोरबायदि जिउ खुंनाय राहायाव जोङो सोलिनो हानाया गोब्राबसै। जायनि जाहोनाव जोङो ओ आरो बेफोरबायदि दाउ अमा फिसिनायनि अनगायैबो आरो बेलेग खामानि खस्थ' मावनायनि गेजेरजोंसो जोङो ओ सोलिगासिनो दङ होननानै जोङो ओ दानि मुगानि ओ बर' बा रायजो जानाय बायदि बायदिफोरखौ जोङो रोखा रोखायै नुहुरगासिनो दङ आरो बेफोरबायदिखौ ओ जोङो माबायदियै ओ सोलायबोनाय नुबोदों नोंथाङा नोंसोर नोंथांनि एरियायाव माबायदि सोलायबोनाय नुबोदों गोदोनिफ्राय आरो दानि संसार जानायाव माबायदि सोलायबोनाय नुबोदों बेखौ एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा
औ जागोन नोंथां औ खोनादों नोंथां फोरमायनो हागोन ओ आंनि नुनायाव गोदोनि आरो दानि जिउ खुंनायनि माखासे जि थासारि बेफोरो माने गोबां सोलायनायखौ नुहुरदों माने गोदोनि सुबुंफ्रा जेरैबायदि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों गावनि जानाय आदार जि नागिरोमोन बेफोरो हाग्रा बंग्रा माखासे ज' ज' मैहुर खालामनानै बे नागिरनानै जायोमोन गोथां गोब्राम जायोमोन नाथाय दानियाव जों बिदिखौ नुनो मोनला सोलायबोबाय सुबुंफ्रा जे बिगियानारि माखासे ओ जौगानायनि गेजेरजों सुबुंफ्राबो जौगानो हमबाय ओ गोदोनि सुबुं फ्रा जिउ खुङोमोन माखासे गोबां जिब जुनाद फिसिनानै जेरै दाउ अमा बोरमा हांसो बायदियारि फिसिनानै जि थायसे फिथाइनि बेफोरखौ बेफार खालामनानै रां मोनो बेफोरजों गावनि नांगौखौ सुफु़ंओ आरो गोदोनि जि दाउ अमा फिसिनाय आदब खायदा आरो दानि सुबुंफोरनि बि दाउ अमा फिसिनाय आदब खायदा बेयो एसे बेलेग जि दानि सुबुंफोरा माखासे बिगियानारि आदब खायदाखौ लानानै दाउ अमा फिसियो जेराव अमा फार्म खालामो बेफोरबायदि गोबां माने बिगियानारि आदब खायदाजों जि फरायनानै मोनदों सोलोंथाइ लानानै जि मोनदों बेफोरखौ लानानै आबाद आबादफ्रावबो मावो आरो माखासे दाउ अमा फिसिनायफ्रावबो बिगियानारि आदब खायदाजों मावो। नाथाय गोदोना जि गोदो गावसोरनि ओ आदब खायदा बेफोरजोंनो माखासे फिसिनानै जेरै एम्फौ फिसिनाय दाउ अमा बेफोरखौ जि एसे ओ फाननानै रां मोनो‌ दिनो सुफु‌ंओमोन नाथाय दानि ओ दाउ अमा फिसिनाया आदब खायदाजों दानि सुबुंफोरा बांसिन रां आरजिदों दावखौ जों नुदों गोदोना जे एसे एनै खममोन लाबो ओरै दा एसे बांसिन माने मुलाम्फाखौ नुहुरो आरो गोदो सुबुंफ्रा माखासे आबाद मावनानै जायो नोंथाङाबो बुंदोंमोन एसे आगोलाव जि गोदोनि सुबुं फोरा गोबोरखि हासार बायदि आरिजों जिब जुनारनि ओ माखासे हासार खिगारनाय हासार बेफोरखौ लानानै आबाद मावोमोन। नाथाय दानि सुबुंफोरा इउरिया रासायनारि हासार बेफोरबायदिखौ आबादाव बाहायो नाथाय दे बैफोर जोंनि खानाय साब गजाथाव नङा जों बेखौ बुंओ अ बुंनांगोन जोंहा माखासे रासायनारि हासार जों बेफोरखौ बाहायोब्ला जोंहा हानि माखासे गोबां खहा दङ। जेरै हाफ्रा दानि जुगनि हाफ्रा फ्राव बिनि थाखायनो माने आबादफ्राव एसे खमजुर जालांनो हमदों हाया सोलायनो हमबाय। गोदोनि हाफ्राव जेरैबायदि गोदोनि सुबुंफोरा आबाद मावनानै फिथाइ मोनोमोन आरे दानि जुगनि हायाव इसेबांखिनि बेफोरबायदि आबादखौ माने मोननो हाला जेरैबायदि इउरिया हासार बैफोरखौ बाहायाब्लानो जोंनि मैगं थाइगङा बा आबादा जायिखौ नुनो मोनो गोदोनि सुबुंफोरा माखासे गोबोर हासार बेफोर बायदिखौ बाहायनानै ओ गोबां रोखोमनि मोजां मोजां फसल दिहुनोमोन आबाद दिहुनोमोन बैफोरखौ जायोमोनब्ला जोंहा देहानि माखासे गोबां ओ मोजां थासारि जों गोग्गो देहा मोननो हायोमोन नाथाय दानि बेफोरबायदि माखासे गोबां मुलि मेडिसिन बायदियारि बाहायनाय जों मैगंखौ जायोब्ला जोंहा देहानिबो गोबां लस दं बेखौ जों नुहुरो आरो गोदोनि सुबुंफोरा जे आइजोनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जि जोम जेरै एम्फौ फिसिनानै एम्फौ फिथोबनिफ्राय जोंहा जेरै ओ खुन्दुं थावख्रि लुनानै नै जि जोम दानानै फानोमोन बेफोरजों गावनि नांगौखौ सुफुङोमोन नाथाय दानि बिगियानारि ओ मुगायाव जि गोबां मेसिनारि बायदि आरि फैनायनि जाहोनाव बैफोर हाबा हुखाफ्रा जोंहा गोमालांनो हमदों मेसिन बायदि आरिजों जि-जोम दानानै फाननाय बैफोरखौ जों नुनो मोनदों नाथाय बैफोरावबोदि जोंनि माखासे आंगो ओ आगर आखाइ जेरै फारौ मेगन, दिंखिया बिलाइ, हाजो आगर बायदि बायदिया इसिबां मोजां माने महर लाया फै आरो गोमालांनायनि लामायाव फैदों बेखायनो आं सानो गोदोनि जिबायदि दानाय लुनाय बै दानाय लुनायजों दानि जि गोनोखो आदबजों मिसि नारि बायदि आरो जों थानाय लुनाय बैफोरो माने साबजाथाव नङा गोदोना एसे साबसिन होननानै आं सा थाङो आरो दा जोंहा बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां खोथा ओंखारो नोंथां जाहा समा जाबाय बेनिखायनो बिथांजों दसे सम रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां दे बिदिब्ला दोनथ'लायदिनि औ